हेलौ नोंथां
औ नोथा।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ आङो नोंथाङा दा फ्रि दंना नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां आङो जोंनि ओनसोलाव बार बार जाफ्लेबाय थानाय नङामा नोंथां। दै बानायनि सायावसो सावरायनो थाखाय एसे फन हरदोंमोन नोंथां।
दैबाना ना नोंथां?
जायाव नोथा।
औ जोबोद मोजां आयदा बियो नोंथां सावरायनो हागोन।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां नोंनो जागायग्रोदो नामा नोंथां एसे।
औ जागोन दे नोंथां। ओ नोंगौ नोंथां बे मोनसे जोबोद मानि ओ सावरायथाव आयदा। दा आङो बिदिब्ला जागायनोसै। आ नोंथां नोंगौ बे खोथाया जोबोद सैथो ओ जोंनाव आथिखालाव गोबां मानि दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनसै, नामा नोंथां? बेनि मोनसे मेन खारनानो जाहैबाय जोंहा जोंनि सुबुंफोरनिनो गोरोन्थि बियो नोंथां। जेरै जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै जे लामाजों माने दै थाङो नङा होमा नोंथां? बे लामायाव आथिखालि गोजौ गोज जौ माथावरि बान्दो ओ होथेबाय एबा दै लामायाव जों गोबां बिफां-लाइफां गायथिनाय बा जोङो दै लामायाव गोबां माने न' लुनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोन्दों नामा नोंथां।
नोंगौ नोंथां थारैनो।
फोरबायदि माखासे खारननि थाखाय दिनै दैबानाखौ जों नुनो मोनदों। लोगोसेनो जों जनाखि दै दैबाना बे दैबानाया गावनि लामाजों थांनो मोनला माने। बे दै थांगोनजोंनो जोङो न' लुथेनाय बा माबा मोनसे लामा बानायथेनाय जों बेफोरखौ आथिखालाव माने गोबां नुनो मोनसै सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव। दा बिदिनो टाउन सहरनि खोथाखौ रायलायबा थ' जोबोद माने गोलाव खोथा बियो नोंथां। जेरै जों आथिखालाव नुनो मोनसै नोगोरफोराव थाग्रा गासैबो नोगोरखौबो आं मख'नो साना नाथाय माखासे मानि नोगोरफोराव ना जोङो ओ जेनाखि नोगोरफोरनि जेनाखि ड्रेन बेफोराव मोजां मानि साफा खालामैनायनि जाउनाव टाउन सहरावबो गोबां दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां।
गौ नोंथां थारैनो।
जेरै ओ ड्रेन जेनाखि दै थांगोन ड्रेन बे लामायाव जोङो प्लास्टिक बा माबा माबि मैला बुस्थु हा बाला अन्थाइ मानि न'नि गावनाखि जानाय लोंनाय ओंखाम खालाय बेफोरबायदि माखासे जेनाखि माबाफोर मुवा बेसादफोर गाससिबो गाज्रि बा मोजां बेफोरखौ माने बै ड्रेनफोराव गारसोमला जोबना दोनसै दा बेफोरनो जुदि होथेयोबा ओ दै फैनांगौ समाव मानि बेफोरो मानि आ माबा दैया बेवहाय बिखौ सोरखिनो हाला नाल आय गावनि लामाजों सं थांनो हाला दा बेनि थाखायनो गोजौजों जानला मोनला गाखोदला बायसो देैया नोंथां। दा बेफोरनि जाहोनावबो मोनसे जायो दै बानाया जेरै बेथोरनि जाउनावनो बेफोरनि गोरोन्थिनि थाखायनो जोङो ओ टाउनावहाय गोबां माने दै बान ना जानायखौ जों आथिखालावबो नुनो मोननाय जादों नङा होनबा नोंथां। आरो आरो नों दं दंबावो जेरै ओ दैबाना जेखौ होनो बे दैबानाया माने बेयो मिथिंगियारि मोनसे हाबाखा जों जेरै सलिगोन जों जेरैबायदि मावगोन बिनि फिथाइखौ जों मोनखायो नङा होनबा नोंथां जों जेरै नै बहायबो मख'फानो हायो बिदिन्थि होनानै नोंथां बिदिन्थियाव आं नोंनो फोरमायसै जेरै जोङो दा जोङो जेसेबां गरम सैनांदों बेफोर जोङो बिफां लाइफां दाननानै बा गारि मथर बारा जानानै नङा होनबा नोंथां बेफोर मोनसे बिदिन्थि होबाय आङो बेखौ दैबानानि जे नोंथां जेरै जोङो दा सहायनो हायाखै गरम नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
जोङो दा ओ थामजिबा बा ब्रैजि थामजिबा ब्रैजि बेफोरबायदि जेनाखि जौखोन्दो जोंनि एकिउएल लेभेल बेफोरखौ जोङो माने बेफोरबायदि गरम थांनायखौ जोङो दिनै सहायनांनो गोनां जागासिनो दं आरो जेनाखि ओ आरो बिदिनो जेरै आथिखालाव दैबाना जुदि जोङो गाव गावनि जेनाखि मोनसे लामाखौ आंनि लामाखौ जुदि नोंथाङा हो थेयोबा आं म हाथ' प्रब्लेम जाखागोन नङा बाथा आं एरायना थानांगौ गो जाखागोन गुबुन लामाजों नङा होमबा नोंथां औ थोग थिग बेबायदिनो आरोखि नोंथां दैखौबो जों मिथिंगानि जेनाखि माबा ओ जाफ्लेबाय थानाय माबाफोर मिथिंगानि जेनाखि मोनसे नुथाय बेखौ जोङो जुदि माबा खालामाबा ओ मोजाङै मोजां जेनाखि फोसाबना लाखियाबा बा साफ सुद्रा बा जेरै रावनि बो जेने मानि गुबुन मिथिंगानि जेनाखि माखासे जिब जुनार बा ओ एम्फौ एनला बेफोरखौ जोङो जुदि फिसिनि हेंथा खामानि मावोबा फिसोरो जोंखौ माबा मोनसे खैफोदाव खोलैखागोन नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नोंथां थारैनो
थिग बेबायदिनो जोङो दैफोराबो दैफोरखौबो ओ देल्लानाखि जोङो गोजां बोथोरनि समफोराव दै गैया होननानै बै दैनि लामाखौ जों बन्द' खालामनानै दोनग्रोजोबखायो नङा होनबा नोंथां दा जोंना बेनि जाउनावनो जेनाखि दै गैयि समाव जों बेफोरबायदि गारना दोननानै हाखौ गोजौ गोजौ खालामना दोननाय समनि थाखायनो ओ आथिखालाव माने जों नाय गोलोम बोथोर दैज्लांनि बोथोर सफैयोब्ला जोङो माने बे दै फोरा गावनि लामाजों थांनो हायिलाय बेफोरनि थाउनि अबा अबा ला मा आ बे आलादा आलादा ला माजों मानि लामा लानानै सोरखिलाङो नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नोथां थारैनो
जेनाखि ओ जोंनि बेफोरखौ होबथानोबा जोङो जेनाखि माबा जायनि जों गाव गावनो मानि थिग थानांगोन ओ दै लामाफोराव जोङो बेफोरबायदियाव गारनो नाङा आरो जों मानि मोजाङै माबाना खालामना थाबानो थाल लाना थाबानो जोङो गावनि दैनि जेनाखि लामा बेखौ जोङो दैखौ थांहोबानो जेबो हेंथा होआ लासे जेरै जेबो ओ बेफोर लामाखौ होथेया लासे थांहोबानो जों बेफोरबायदि दैबानाफोरजों जों सारभाइभ खालामनांगौनि गोनांथि जानाय नङा होनबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां थारैनो
बुंनो सानदों बेखायनो नोंथाङाबो बे दै बानानि आयदानि सायाव बा बेनि सोमोन्दै ओ फंनैसो आंनि सिगाङाव बुंना होदो नोंथां माबोरै जोङो बेफोरखौ होबथानो हागोन दैबानाफोरखौ मारै दैबानाखौ होबथानोबा जों मा मा खालामनांगोन बेफोरखौ नोंथाङा आंनि सिगाङाव एसे फोरमायना होदो नोंथां।
ओ नोंथां होननाय बायदिनो दा दै बानानि जेंनाया बार बार जा फ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङा होनलांदों जेनेबा ड्रेन ला होबथानाय नङा होनबा नोंथां ड्रेनफोरा जेनेबा लामाफोरा गोथेना थानाय जायनि जाहोनाव जोंनि ओ दैबानाखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला नों जोंनि ओनसोलाव ना दै बानाया मोनसे ओरैबायदि जाबाय माने जाफ्लेबाय थाग्रा माने बोसोरे बोसोरे बार बार जाबाय थाग्रा बायदिसो जाबायमोन नंआ होनबा नोंथां दा जोंनि मानसिफोरा ना नाथाय बेफोरखौ मानि थाखाय जादों जोंनि मानसिफ्रा हमदांनो हायाखै मा बुजिनो मोनाखै नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां
जों मानसिफ्रा मा खालामो नोंथां नोंथां होननाय बायदिनो जेरै दाखोर दाला बा प्लास्टिकफोरबो जेराव राव मेयावनो गारलाबायो नङा होमबा नोंथां। दा मा जायो बेफोर ओ जेब्ला गोजां बोथोर बा अखा गैयि बोथोरफोराव नङा होमबा नोंथां। बेफोर दाखोर दालाफोराव जों जेराव मेराव बेयावनो हाखर हालाफोराव गार सोरलानानै दोनबाय थायो नङा होमबा नोंथां। बा ड्रेइनफोराव माबाफोराव गारसो लाबोनानै दोननो गोसो बायदि नङा होनबा नोंथा। जायनि जाहोनाव मा जायो जेब्ला दैज्लां बोथोर सौफैयो नङा होमबा नोंथां। दैज्लां बोथोराव सफैनानै जेब्ला दैया लासै लासै जोंनि ओनसोलाव हाबफैयो। बा जोंनि हायेन ओनसोलाव हाबबोयो दैया नङा होमबा नोंथां दा बे समाव मा जायो। बेफोर ड्रेनफोरा होथेलाबायनायनि जाहोनाव जोंनि नोगोरफोरा माने बा नोगोर नोगोर गोरमाफोरा मा जायो नोंथां दैबानाजों भुगिनांनाय बेखौ‌ जों नुनो मोनो नंआ होनबा नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि स्फिसियेली जोंनि बड'लेण्ड नङा होनबा आ नोंथां बड'लेण्ड ओनसोला जाहैबाय हायेन ओनसोल बा गाहाय ओनसोल नङा होमबा नोंथां जोंनि साखाथि याव दङ भुटान रायजो नङा होनबा नोंथां बे भुटान रायजोनिफ्राय जेब्ला भुटान होनना बुंब्रा गोजौ नङा होनबा नोंथांं'।
नगौ नोंथां।
गोजौ नङा होनबा नोंथा बिसोरना‌ नोंथां दा जोंनि ओनसोलाव मा जाखो फैयो नोंथां। बिसोरनि दैया बा बिसोरनाव जेब्ला भुटान रायजोआव जेब्ला जुब जुब अखा हायो अब्ला जोंनि हायेन ओनसोलाव मा जाफैयो नोंथां दैया जेब्ला बिसोरनाव अभार जायोब्ला जोंनि हायेन ओनसोलाव बोहै फैनांगौ जायो नङा नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ दा जोंनि ओनसोलाव मा जाफैयो नोंथां हायेन ओनसोलाव जेब्ला फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि ओन ओरैबायदि जायो नोंथां दै लामाफोरा जायगा थो लायलायै, जेराव मै जेरै मेरैनो माने बोहैलाबायनानै मा जाफैयो जोंनि हायेन ओनसोलाव थानाय बा जोंनि बड'लेण्ड रायजोआव थानाय माखासे जिल्लाफोराव बा माखासे गामिफोराव लोमसावला फैनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। जायनि जाहोनाव जोंनि ओन सोलाव गोबां दैबानाजों भुगिनांनाय जेरै दाउ अमा गोजावला लांनाय मोसौ मै सो गोजावला लांनाय, न' बां गोजावला लांनाय गावनि नांगौ बा आइडेन्टिटि जायखौ होनो जों डकुमेन्ट नङा होमबा नोंथां। नेरसोन फोरा बेफोरो गासिबो गोमाला लांनाय दैफोरजों बोहैखारलांला बायनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां, जायनि जाहोनाव मा जायो जोंनि ओनसोलनि मानसि मानसिफोरा गोबां समावनो माने रिलिफ थानांगौ जाना फैयो नङा होमबा नोंथां। केम्प बा बहा जायगाफोराव ज' थानांनानै गावनि जिउखौ खुंलांलायगौ जाना फैयो नङा होमबा नों
नंगौ नोंथां नंगौ।
जाबावो, जोंनि जे बे आबाद मावनानै जाग्रा हाफोर नङा होमबा नोंथां, दा जे माइफोर माय फोर बा गोरान खेथि मावग्राफोर नङा होमबा नोंथां। जायखौ जोङो सिबिं बेसर सबाय बेफोरो हाफोरा मा जाफैयो बालाबारिजों खोबफैनानै मा जायो बेफोर हाफोराव वेस्ट जायै बाहाय जायो हा जा फैयो नङा होम्बा नोंथां। बालाबारि जानानै जाजोबोसै नामा नोंथां? दा बेफोरबायदि जेंनाखौ जोङो नुनो मोनदों जेरै बुंनो थाङोब्ला मख'जाथाव आइ दैमा जेनेबा आइ रिभार दैमा नङा हबा नोंथां, चिरां ओनसोलनि बे आइरिभार दैमाया बोसोरफ्रोमबो बुंनो थाङोब्ला गो बां जोंनि चिरां ओनसोलनि बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि हाफोरखौ गोबां खहा खालामनायखौ जोङो नुबाय थानो मोनो नङा होम्बा नोंथां। जेंना होननानै जों साननो लायो हानाय नङा होम्बा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बिनि थाखाय जों जेब्लाबो सांग्रां जानांगोन। आरो सांग्रांथि लानांगोन नङा ओमबा नोंथां, आरो जों जोंनि जेरै गुवाहाटि नोगोरमा बा गिदिर गिदिर ओ सिटिफोराव नोगोरमाफोराव नङा होमबा नोंथां, जोङो दैबानाखौ जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनो। मानो होनबा सिटि होनना बुंबाथ' नोंथाङा मिथिखायो लामा सामा गिदिर गिदिर
औ नोंथां।
औ जेरै लामा गिदिर गिदिर जेनेबा गोजौ गोजौ न' लुनोसै हा हाफोर खोनानै नाथाय मा जाना फैसै दै लामा थांनो थाखाय दै नोंथां। ओ जायगा गैया जानोसै नङा होम्बा नोंथां। दा मा जानो दैयाथ' नों थांखानांगोनखा नङा होमबा नोंथां। अखा हानाय लोगो लोगो दैयाथ' नों गावाथ' लामा नागिरखागोन। अट'मेटिकलि नङा होम्बा नोंथां नोंथां होननाय बायदिनो दा मा जायो बे लामा मोनैनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि न' बाङाव हाबनांगौ जाना फैयो बा जोंनि लामाफोरखौ खुरखानांगौ जानानै फैयो बा माबा खालबातफोर दालांफोर बायला बायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होम्बा
औ।
दा बेफोरबायदि जेंनानि थाखाय जोङो भुगिनांगौ जाना फैदों नोंथां दा सावरायनांगौथ' गोबां दंमोन नोंथां नाथाय दसे समनि गेजेराव जों गोबां सावरायबाय नों थां आरो उननि समाव जों सावरायफिनसिगोन नङा
नंगौ नोंथां नंगौ
अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां औ नोंथां